औ हेलौ खोनादों
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ आं माने बर'फोरनि आरोना गोदोनि आरो दानि माने माखासे हाबानि माने बर'फ्रा बोरैहाय माबायदि माबायदि रोखोमाव माने हाबा जायो बेफोरनि सोमोन्दै माने सावरायनो होननानै हरदों मोन आरो आंङो
अ दे सावरायजागोन दे
ओ जोंहाथ' माने बर'फोराव हाबाया अनेक रोखोमनि जायो नङा होमबा?
औ
गोदोहाया एसे बेलेग रोखोमनि जायोमोन आथिखालाव आरो एसे बेलेग रोखोमनि जायोमोन बिदि आरोना दा जोङोहाय ओ गिबियाव माने जोङो समाजजों माने जोंनि समाजजों गनाय जासिननाय हाबा बेनि सोमोन्दै जों सावरायग्रोनोसै
दे जागोन दे।
माने आथिखालावबो माने बिदि बिदि नेमादाबो दङ खिन्थु सिगाङावबो दङ आरोना खिन्थु सिगांनिया ओरैबायदिमोन आरो ना। हौवालागोनिया मा होन सासे देवानिफोर लानानै बा गामिनि स साफा सानै बिदिनो गामिनि मानसिफोरखौ लानानै हिनजावनि न'खराव नायनो थाङोमोन ओमफ्राय नायहैनानै जेब्ला रायलायखां होनलायखां ओ रायजलायखांनायनि उनाव फैनो लागायाव माने उखुम गोदायाव माने उखुम गोदायाव आसान खेबनानै गारबोयोमोन आरो ना। सिगांनि समाव ओमफ्राय जेब्ला ओ फैफिनो फैनानै उनावहाय माने सप्तासेसो थायो आरो ओमफ्राय बे सप्तासेनि गेजेराव जुदि हिनजावलागोआ बे आसानखौ ओं होफैफिनो होफै फैफिनोबाथाय माने बे हाबाया माने जाया आरो आरो जुदि बेखौ ओ होफैफिनाबाथाय बे हाबाया माने जासिगोन होननानै गननानै लायो आरो।
हौवा लागोनिया जासिगोन होननानै गनायनानै लाबाय आरोना औ
बिनि उनावहाय आरो गाजा गोमजायै बिदिनो हाबा होनाय जायोमोन आरो। आथिखालावबोथ नुनो मोनो दाबो बिदिनो।
औ आरो बे हाबा गोलावखौनो ओ ए सबसे मख'जाथावसिन समाजजों गनायजाथाव थावसिन हाबा होननानै गनायनाय जायो। गनायनानै लानाय जायो आरो
औ हाबायाथ बिदिनो मेरला रोखोमनि दङ नालाय बेनो माने साबसिन होननानै बुंनानै लाजायो। आरो बै समावहाय बिदि माने हिनजाव नायहैलायनाय बिदिखौहाय मा बुङोमोन बाथ्राफ्राव दङमोन आरो थुरि नुब्ला बाथि गारो होननानै बुङोमोन आरो
औ थोरि नुबा बाथिगारो उम। थ गोबां रोखोमनि हाब हा नुनो मोनबायना जेरै मन्दिराव होनाय हाबा आरो बिदिनो थ दोनखार लांनानै हाबा जानाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो आरो।
औ आरो ओ गोरजिया लाखिनाय हाबा बे आगोलाव बां सिन दंमोन आरो
औ सिगाङाव बांसिन नुनो मोनोमोन दाबो दं दाब दाब ओ जाय गायाव नुनो मोनो माने ओ जायहा फिसा हौवा गैजाया बिसोरो माने न'खरनि फिसाजोनि थाखाय ओ फिसाजोनि सुखु गोजोननि थाखाय ओ गोरजिया लाखिनाय नुनो मोनो आरो माने बै न'खरा हौवानि न'खरा जुदि गावनि सोलिनो हानाय गोहो गैयाबा बेफोरबायदिनो मोजां जुदि नख मोनोब्ला बि गोरजिया थायो आरो जोंनि जायगायावबो दं दंनाया सासे सानै नुनो मोनो खिन्थु सिगां बांसिन इदि इफोरबादि थानायखौ खोनानाय खोनायोमोन आरो ना
आरो खायसेया माने गाव गावनि फिसाजोनि सुखु गोजोनखौ नायनायनोबो माने गोरजिया लाखियोमोन आरो खायसे बायदियाहाय।
औ औ औ
आरो जोंहा आगोलावहाय मोनसे हाबाया बांसिन दङमोन खारसननाय हाबा
औ खारसननाय हाबा
बां नुयोमोननो आगोलावहाय आरो जों जोंथ' नुबोआखै जेनेबा मिथिदों आरो जों जेनेबा लेखाफोरावबो लिरनानै थानाय थायो बिदिनो आरो गो जोंनि माने आबै आबौमोन बिसोरबो खोन्थायो बिमा बिफाया खोन्थायो खारस'नाय हाबाफोरा गोबां दंमोन आरो
उम ओ सेंग्राजों सिख्लाजों मोजां मोनलायनानै ओ जुद दि सेंग्राया गावनि मोजां मोजां मोननाय सिख्लाखौ गावसिनि न'आव आलासि जानो लाङोबा आरो हिनजावसाया जुदि न'खरनि बिमा बिफा न'खरखौ गावजों गोरोबनाय बायदि मोनोब्ला थाबोवनो लुबैनाय मोनसे गोसो जायोना ओ ओ बे समाव हाय नो माने गाव गोसो जानानै माने खारसन खारसन थाबोनो फैयो आरो फैफिन्नो बायो माने थाबोखानो लुबैयो ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो था बोनाय जायो आरो खायसे खायसे फैफिनो होमबाबो गावसिनि गोसो मथे ओ खोथा गोरोबलायनानै सेंग्रा सिख्ला माने बिदिनो बिदि होननानै खोनाबोदों आरो बांसिनथ' दा बेफोरबायदि खारस'नाय हाबाखौ खोनानो मोना
औ खिन्थु आरो माने ओ खायसे बायदियाहाय हिनजावनि न'खरावथ' बिमा बिफाया गनायनो नागिराना बिदिखौ खारखुमालाङोसो नालाय ओमफाय अबेबेबा बायदियाव लायफिनो आरोना बिमा बिफाया रायजोफोर लानानैबो लायफिनो ओमफाय लायफिननायाव जुदि बियो लाबो फिनोब्लाबो जेनेबा लाबोफिनबाय ओमफाय जु आरो बिनि उनाव बियो आरो बेनावनो खारांफिनोबोथाय बेखौ माने लायफिननाय नेम गैया आरोना।
उम समाजा गनायथि होआ आरो
औ सम औ माने औ बेबायदि नेम गैया आरो माने खेबनै जुदि खारसन हैैफिनोबाथाय बेखौ माने लायफिननो मोना आरो फास खारसन हैनाय आवल' बेखौ लायफिननो मोनो बेबायदि आरो नेमा जोंनि बर' माने बर'फोरनि नेमा बिदि आरोना
उम ओरैनो जोंनि बर' स समाजाव हाबाखौ ओ मोनद'था होननाय खोनादोंमोन नामा सिगाङाव आरो बिजाबफ्रावबो लिरनाय नुयो माथो
थायानो दं होननानै ओं आरो माने मोनसे हाबा दंबावो बोनानै लांनाय हाबा दं आरोना बेयोथ' जेनेबा मोनसे समाव बेयो माने जोंनि समाजजों माने गनायथाव नङा बे हाबाया बोनानै लांनाय हाबाया खिन्थु माने अबेबा बायदियाव बे हाबाखौबो गनायनानै लानो गोनां जायोमोन आरोना। आगोलनि समाव बांसिन जायोमोन बे बोनानै लांनाय हाबाया खिन्थु आथिखालाव बेबायदि हाबाखौ नुनो मोनलिया आरोना बोनानै लांनाय हाबाखौहाय।
बिबायदि हाबाखौ आरो गनायजाथाव होननानैबो आं नुहुरा मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बोनानै लांनाय हाबायाथ' आरो समाजाव बोरै गनायजाथाव जानो बिनिखायनो जानो हागौ आथिखालाव बेफोर हाबाखौ नुनो थांलिया आरो दानि जुगावथ' जों गामि ओनसोलफ्रावनो होन आरो सुबुंफोरनि साननायफ्राथ' साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो ना बिनिखायनो माखासे गाज्रि गाज्रि नेयम खान्थि सिगाङाव बा गोदो जिखिनि गाज्रि ओ नेमखान्थि सोलिबोदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो हो सोदांनानै साननो हानाय गोहो मा बांसिन जाबोनाय लो लोगो लोगो बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ ओ गारदों होननानै आं फोथायो दा मानो होनोबा दाथ' जों बेफोरबायदि बोनानै ओ हाबा खालामनाय हाबाखौथ' जों दा नुनो थांलिया ना
औ आरो बेयाव माने सिख्लाया गोसो गैयि जायो आरोना सिख्लाया जेनेबा गोसो गैयिआवसो बिसोरो माने सिख्लाखौ बोनानै लाङो।
उम नोंगौ नोंगौ
औ बेफोरो बांसिन माने एसे बैसो जानाय मानसिफोरनि गेजेराव जायो आरोना बियो सोरबा एसे गेदेर जानानै थानाय बेफोरनो माने बोनानै लायनाय बिदि जायोमोन आरो बै समावहाय।
उम
थेवबाबबो माने अबेबा बायदियाव गनायनानै लानो गोनां जादोंमोन आरो रायजोफोरा बेबायदि हाबाखौबाबो हाबा होनांदोंमोन आरो समाजनि नेम बायदियै
आथिखालनि हाबाखौथ' आरो मा बुंबावनो ओरैबायदि साजायो मालाय ओरैबायदि देलाय मालाय माने हाबाया थिलियाव थांबानो माने गोसोआ ओरैबायदि रंजाखांनाय मोनोना
औ बिदिनो आरो सिगाङावहाय मोनसे हाबाबो नेम दंबावोमोन दंखा हाबनाय हाबा बेबो नेम दंमोन आरो माने आगोलाव ओ दंखा हाबनाय हाबाया जाहैबाय ओ सासे रान्दिया फिसाय थैजायोब्ला बियो माने ओ गाव हा माने हा हु गथ' गथाय बिदि थाखायोब्लाबो बियो माने गुबुन सासे सेंग्राखौ हाबा लाफिननानै थानो हायोमोन आरो। गोदोहाय आमफ्रायो बेहाय माने बेखौ दंखा हाबनाय नेम होननानै बुङोमोन आरो
दंखा हाबनाय नेम। उम माने सिगां ओ सिगांनि थाखानाय हौवा मा जुदि माबा मोनसे खारनाव गोमालाङो ब्ला आरोना गोमालाङोब्ला ओ बे गावनि बे गावनि सिगांनि फिसायनि ओ हायावनो बा न'आवनो थानानै ओ गुबुन सासे गावजों गोरोबनाय सेंग्रा मोनोब्ला हाबा जाफिननायनि माने मोनथाय दङ आरो
औ बे माने सम्फथिफोखौ मोनफिनो आरोना
खाहाबनाय औ
औ आथिखालाव बारा नुनो मोनला बेबायदि हाबाखौहाय
औ सिगाङाव बांसिन एसे खोनायोमोन खिन्थु दाथ' बिदि खोनानाय आं नुवानोनामाथाय जोंनि बेफोरबायदियाव जायगायाव जों दंख' हाबनाय होनाय सोदोबखौबो गोबां खमसै बाहायनाया ना
आरो जोङो मा होनो दोनखारलांनाय हाबा बेबो दंमोन आगोलावबो दं दाबो दं बियो
आथिखालावथ' बिसोर बांसिन सोलिगासिनो माथो
औ सिगाङावबो खोनायोमोन आरो दाबो दङ बे दोनखारनाय हाबाया
उम
न'नि माने ओ हिन्जाव आरो हौवानि न'खरावहाय बेबायदि माने एसे माने गनायथि होआबाथाय बिसोर सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाया खारलाङोमोन आरोना
गुबुन दाबसे जायगायाव दोनखारलाङोमोन आरो मोननै न'ख खरजों गोरोबलाया‌ ओ बिस्रा बेखौ ओ फसाया बिस्राबो बेखौ फसाया बेफोरबायदि गंनि न'खरजों गोरोबलायैनि जाहोनावनो ओ सानै सेंग्रा सिख्लाया मानि मोजां मोन लायनायखौ जुदि नागार हा नागारलायनो हायैनि जाउनाव गुबुन दाबसे जायगायाव थांथ'योमोन आरो दोनखारलांथ'योमोन आरो जुदि ओ उनावहाय दे दोनथ'नसै ना दे दे